हेल'
अ फंबाय गुड मरनिं
औ मरनिं मरनिं।
अबाव दं?
नै न'यावनो।
उम मा खामबाय थादों?
दंलै नै ओरैनो दंलाबायो एद गरमनिनो नै आख्लायबाय थादों।
आख्लायबाय थादों आस्सा बार' ओमफ्राय मोन मोनसे खोथासो सोंनो थाखाय नोंनाव कल खालामदोंमोन आङो
औ औ दे सोंलाय
नोंखौ मिउजिक क्लास लायो होननाय खोनादों माबायदि माबायदि बियो?
औ लायो लायो आङो बे दायो उदालगुरियावनो लागासिनो आंङो
उदालगुरियावनो
औ बे उदालगुरि बे बिद्दयालय संगितआवहा लागासिनो आंङो
अम
दासो थार्द इयार आङो थार्द इयार एबारसो औ दाखालि थार्द इयारनि एगजाम होखांबाय
अम
एबारे रिजाल्ट मोनाखै र' मादि जायो
अम फर्थ इयाराव थांगोन माने
औ फर्थ इयाराव थांगोन आरो आं एबारे औ
ओ सिगांग्रो नोंङो फारस टाइम माबोरै गोसो गोसो जानाय माबोरै गोसो जानाय मा थांखि लानानै नोङो बिदि हाबखो
ओ सिगां सासे एकदम माबा फैदोंमोनलै जोंनियावहा आ गोसो बोदों बेनि खन्नाया आंनि माबायावहा गोसोआव बिनिफ्रायनो आंङो आरो दोहो आंबो सोलोंसैलै होननानै आंङो माबा लाहैबायलै बिनिफ्रायनो
अम
बिनिफ्रायनो सुरु खामबाय आंङो। बेनिफ्रायसो आंहा बे सिंगिंनि माबाफोरा जाबाय
गोसो जानायफोरा आरोना अम ओनिफ्राय बेसेबां इयाराव नोंङो लाजेनखो एडमिसन
आङो टु थावजेेन टुइन्टिनिफ्राय लादों।
टुइन्टिनिफ्राय न
औ टुइन्टिनिफ्राय
आदसा
आंना जोबसिगौमोन कर्सालाय आङो ओइथिं अराङआवबो लाहैदोंमोन ओमफ्राय आरो आधा थुख्रा खामना फैबाय बिथिं ओमफ्राय आरो नै रौतायावबो लाफैबाय आरो बिनि उनाव उदालगुरि लाहैबाय नैबेयावनो हा कर्सा कमप्लिट जायाखै आरो दाबो
आरो अबावबा लाबावबाय नामा नोंथाङा बेनि उदालगुरिनि बादै
ओरैनोथ आङो दा क'क्राझारावसो थायोथ' ओमफ्राय दा ट्रेन्सफार खामना लादों आरो क'क्राझारावहा
क'क्राझाराव ट्रेन्सफार खालामबाय
औ क'क्राझाराव ट्रेन्सफार खालामना लाबाय आरो।
आतसा बिदिनो
ओ ओ
मेथाइफोर आरो दिहुनबाय जानांगौ नोंथाङा
औ मेथाइथ' दिहुनदों दिहुनदों रिलिस जायाखै आरो मोनसे गोदान दिहुनदो आंङो
आतसा आतसा आतसा
औ
ओम
दोंसे दोंसे मासाबबो खनखांबाय आङो ओम बरिया नांदों मेथाइफोराबो बरिया जादों एबारै गसपेल होदों आङो
ओम
दा र'लाय बें दाथ' नै आराम फ्रिमोन दों थ' नैबे बिस थारिखसोआवहा रिलिस खालामामहैनोसै आरो
आतसा आतसा ओमफ्राय फरायनायजों लोगोसे माने मिउजिकनि जारनिबो नोंथांनाव दं आरो माने ओम ओरैनो ओ खैथासो मेथाइ नोङो दिहुनखो दासिम ओम
दासिमथ' आङो गोदान दिहुनाया गोदान ओरैनोथ' आङो मासापल'सो दिहुनदोंमोन सिगां ओमफ्राय दा आंनि अरिजिनेल गोदान दिहुननाय जायाखै आरो आङो
ओम ओम
दा एबारसो फार्स्ट टाइम जागोन आरो अरिजिनेल दिहुननाया
अरिजिनेलनि खननाय आरोना ओरैनो ओरैनो ओ नोंथाङा
औ
फोरोंगिरि हिसाबै खैजोन फोरोंगिरि फोरदों दायो सोलोंथाइखौ लाबाय थादों बे मिउजिकनि बेलायावहा
औ दा दङलै बहुद दङ फोरोंगिरि दा फोरोंगिरियाथ' नै दङ प्रिन्सिपाल दङ सासे ओमफ्राय आरो दंहा नै बिथिं दोङो नामफोरखौ आं बारा मोनहाजोबला
ओ जिखुनु फोरोंगिरि आरो न
औ औ बारा मोनहाजोबला आं नामफोरखौबो एसे टाइटेलफोरा गोलाव गोलावथार आरो बिसोरनिया बेखायनो
फार्स्टलि मा बिखआव होग्रोयो माखौ होग्रोनाय जायो
औ फासलि बे माबायानोसै। फासलि माबायाव थांबाय बेयो। बा नों। जेनेबा नोंनि माबाखो प्रनाउन्सखौ माबा खामनो थाखाय।
ओम
बे माबायावनो थांबाय आरो बे सारे बादा निसा नै ओ बेनि फ्रारायनो सुरु जालांजोबसिगोन आरो फार्टावहा एददो टेबोल खामनो थाखाय आददो माबा खामबाय थासिगोन फार्स्टआवहा। नांदोना नाङाखै कडआ
बेखोनो माबा खामबाय थासिगोन आरो फार्स्टआवहा टेबोला दो सारे गामा पादा निसा सोरनियाबा नाङा ना सारे माने सोरबा स्ति स्केलाव हा थुना होबाला सोरबा माहाबा फिसा खनना होसिगोन बेयाव मोजां जाया आरो। दा बिनि थाखायनो एददो फार्स्ट ओरैनोथ'।
सय बोसोर पास बोसोर बे उम। माबाया आरो कर्सआ।
अ अ।
नैबे कर्सखो लानानै फार्स्ट सेमिस्टारावनो नोंखो बि सारेगामा पादा निसानि बि स्कटखो फोनांबाय थागोन आरो फोनांबाय थागोन सेकेणडनिफ्रायसो। खननायफोरखो होसिगोन आरो।
उम उम उम उम।
नै बिदि आरो।
औ।
ओरैनो बिसिबांसो स्टुडेन्ट दं दायो नों जे जायगायाव सोलोंबाय थादों।
दायो सिक्सटिसो जानो हानायदांलै। सिक्सटि औ सिक्सटिसो स्टुडेन्ट दं आरो। हातटो टाइम हटे टाइम हट। टे फैबाय थायो आंनाथ'। आंनाथ' गोसो बायदि मा दिनाव लायो बेबायदिसो सारआ आंखो पार्सनेल फोरोंखाथारो।
न'आव लिंहरो गावस्रानावहा आददो फोरोंसिगोन आरो बेबायदिहाय।
औ औ।
ओरैबायदिखा एबारनिया हारसिं। हारम'नियाम दामदो ओमफ्राय खनहोयो आरो मास्टारा।
अ एक्जामाव आरोना।
हा हारमनियामनि बारा कर्स एफा माबा गैया। किन्थु रोंहांदो आरो आं।
रोहांदों ओं।
ओ ओ ओ।
आतसा आतसा।
औ अबयसे बे मिउजिक लानाया जेनेबा। एसे मेन्टेलि माबाफोरनिबो थाखै। मोजां आरो एददो औ बिराद हेल्प फुल खालामो आरो बियो।
ओ
बिखायनो ओ फ्रि खालामो आरो एदे सोलों माबा खालामथारनांगौ बेफोरफोरखो
उम उम
बेबायदि आरोना।
औ बे बिदि।
ओरैनोथ' दैलि नोङो प्रेक्टिस खालामनानै बिदिनो गायबाय थानाय जायो जानांगौ।
ओ ओ ओ दैलि दैलि प्रेक्टिस खालामो आङो आथो सेस्था खालामो आं फुङाव सिखारनो। आंसो दामानि हायाखैलै आङो फुङाव सि खारनो एदो सेस्था खालामो आङो माने बेफोर बुस्थुआबो मोनसे प्रेक्टिस खालामबा रिय्स खालामबासो मोजां फैयो।
मोजां फैयो मोजां फैयो।
औ बेनि थाखायनो आददो सिखारनो सेस्था खालामो आं फुङाव हा नाथाय हाथार दिया।
हाथारा आरोना?
औ औ बेबायदि आरो। फुङाव सिखारनानै एद' रियास खालामनो हाबा नोंनि भइसआबो एद' क्लिन मोनथारो।
उम क्लिन जायो आरो माने।
औ क्लिन जाखाथारो फुरा गारतस रियासखौ खालामनांगौ आरो नोङो।
उम
जागोन आरो आथथो भइस आं आमफ्राय नोङो मा खननो गोसो बेखौनो हानाय बायदि मोनजोबगोन आरो नोङो।
उम
एथदो मोनसे पावारफुल नै बे खारस्त रियथ्ससा औ इनारजेटिक होनना बुंगोन आरो बेखौ दा।
उम
ओरैबायदि मोनसे माबा दाबाय
उम
भकेलनो बा भकेल
जायखौ सोलोङोब्ला माने
ओ जायखौ सोलोङोब्ला मोनसे मेनथिलि माबाफोराबो स्ट्रं जागोन, औ आरो नै बिथिं भइसफोराबो थांबा ग्रा जागोन मेल'डि जागोन।
मेल'डि जागोन जागोन
औ
बे आरो
बेबायदि आरो
औ
थिगानो
दानि औ
आरो मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
औ दानियातो बेफोरखो मानसिफोरा बारा लाबाङालै मानसिफोरा। आंनिबाथ' लानांगौ आदतो सोलोंनांगौ बेफोर बुस्थुखो ओरैनो माने लाइटलि लायो मानसि
लायोनै औ औ नितसय बेबायदि आरो।
औ
उम नोंथांजों नोंथांजों रायज्लायना गाहाम मोनबाय।
औ औ औ औ नोंथां औ नोंथां उम। औ दे नोंथां दे दे दे औ दे औ।